औ नोंथां खोनादों।
नोंथांनि देहाया दासान्दि मोजाङैनो दङ ना?
औ मोजाङैनो दङ नोंथां।
आं नोंथांनियाव ओ आबादनि बागै फंनैसो सोंथि सोंनायदों नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन थारैनो हागोन।
ओ दाथ' दैज्लां बोथोर ओ दैज्लां बोथोर राव माइ आबादखौ माबायदि मावनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां ओ जोङो माइ आबाद होननानै बुङोब्ला ओ। जोंनो दिनैनि दिनाव बा दिनैनि मुगायाव बा गोदोनि मुगानिफ्रायनो ओ जायखौ जोङो जानानै बा थांनानै थानो थाखाय जोंहा मा माइरंनि गोनांथि जायो। बे माइरंनि गोनांथि जानायखौ जोङो गासैनोबो जोंनि सुबुं माहारिनो बेखौ जों गोनांथि जाथारो मानो होनब्ला बेयो सरासनस्रा गासैबो जानानै बेखौनो जों थांनानै थायो।
औ नोंगौ नोंथां।
आ औ। बे माइरंखौ मोननो थाखायनो जोङो गासैबो दुब्लि फोथाराव जोङो माइ आबाद मावो बे माइ आबाद बेखौ जोङो माबायदि मावो होननानै बुङोब्ला जों जों माइ आबाद खौ मावनो थाखाय जों गिबियावनो जोंनि जा माइ आबादथिलि बे माइ आबाद थिलिखौ जोङो मोजाङै जोङो मोसौजोंनो जायो बा ट्रेक्टरजोंनो जों हायो जों साफायै जोङो बेखौ हलेवना लानां गौ गिबि बे मोनसे गिबि खामानि जाहैबाय ओ जेरावहाय जों बेखौ माइ आबादखौ आलि माइ आबाद मावनो थाखाय जोङो गिबियावनो जों आलाङा लाबाय बेखौ मोजाङै जोङो ओ माइखौ गायनो हानाय बायदियै जों बेखौ आलोंना लानांगोन खननै हायो जा खनथाम हायो। जों बेखौ हालेवना लानांगोन बेनि उनाव जोंनो नांगोन जोंनो माइ आबादखौ गायनो थाखाय जोंनो खोथियानि गोनांथि जायो।
औ जेखौ माइज्लि बुङो ओ जेखौ ओ एसे माइ गोमोन मोननायखौ हानानै बुथु मना दोननायबा ओ माबा बेखौ माइज्लिनि थाखाय दोन्थुमखानाय जायो।
औ औ दा बे माइज्लि दोनखानायखौ जोङो दैयाव सोमनानै जोङो एसे गाजा बेरहोनानै जोङो बेखौ जों खोथिया महर होनो थाखाय जों हायाव सारना होयो। जेब्ला बियो गाजा बेरनायजों जेब्ला रज'यो औ बेखौ जोङो ओ ओ मोजाङै थुबुर खालामनानै बा बिखौ फुनानै जोङो थुबुर खालामनानै दोनो बे थुबुर खालामना दोननानै जों बेखौ जेरावहाय जोङो माइ आबादखौ मावनो थाखाय जों आलेवदोंमोन फार्स्ट बेलायाव जों बेखौ बेवहाय जोङो दानिया गायनो जोङो आखाइयाव लासिगोन जेब्ला जों बेखौ गायो अब्ला बियो जौसिन जागोन।
औ जायो।
बेयो देरबोबाय थागोन देरै देरै देरै एसे सम लायो। बे माइ आबादा ओ गायजेननायनिफ्राय मोननायसिमहालागै एसे स समखौनो लायो।
औ नंगौ
बे समखोन्दोआ जे ब्ला ओ बे माइआ गिबियाव जोंनो ओ गोथां महर जायो जेब्ला बेयो मोनो अब्ला बेयो जोंहा बिबार बारो बिबार बारनानै जोंहा इयुनाव लास्टाव जोबथि महराव जोंहा बे माइआ सनालि गाब जाजोबो। बे सनालि गाबखौ जों हानानै जोङो थुर खालामो थुर खालामनानै जों बेखौ बायदिसिना आदब खायदा जों बाहाय नानै जों बेखौ ओ माइरं जों महर होयो बा जों बेखौ माइनिफ्राय जोङो माइरं म हर होयो औ नोंथां खोनादोंना नोंथां? अ हेलौ नोंथां।
औ खोनादों।
औ बेजों माइरं महर होनानै बेखौ जोङो बायदिसिना जानायाव बाहायनो हागोन बेखौ बेफोरबायदिनो जोङो बे माइ आबादखौ जोङो सरासनस्रा जोङो मावनो हायो आरो।
औ माइ आबादनिफ्राय ओ मुलाम्फा मोननाय बेखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां जों माइ आबादनिफ्राय उम औ औ औ मुलाम्फा मोननाय होनना बुङोब्ला जोङो बेखौ जों गोबां बायदिसिना जों खामानियाव जों बाहायनो हायो जों मुलाम फा महरै जों बेखौ लानो हायो। जेरावहाय जों बेखौ फानना नै जों गोबां रां मोनो। जेब्ला नोंथाङा बेखौ गोबां गोबां गोबां माबायाव गोबां बिबां ओ मावोब्ला बे आबादखौ गोबां माबायाव ओ जेब्ला बुरजाथार मावो अब्ला जों हा माइआ जोंहा बुरजा मोनगोन। बा माइरंखौ जों जेब्ला बुरजा मोनगोन जोंहा अब्ला जोंहा बेखौ फाननानै जोंङो गोबां रां मोननो हायो। बे रांजोंनो जोङो नांगौ बायदि मुवा बेसाद बा नोंनि नांगौथिखौ जों सु बुंना लानो हायो जोंहा ओ बे नांगौ थि बायदि जोङो मोननानै जों गोबां बेखौ मुलाम्फा महरै जों मोनो आरो
औ नोंगौ नोंथां
ओ दा नोंथाङा ओ ओम नैबे माइरं जे अन्ला ओंख्रि बानायो
औ नंगौ
बे अन्ला ओंख्रिखौ नों अन्ला ओंख्रि बेनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां जेरै जों अनला खारै होनो बा जों बे अन्ला खारिथ' जों गासैनिबो फेभ्रेटखा नङा नोंथां बे अन्ला खारै खौ जों जानोब्ला ओ गिबियावनो माइरं खौ एसे से मिनिट बा नै मिनिट दैयाव सोमनानै दोनग्रोनांगौ आरो बे दैख दैनिफ्राय बे सोमनना माइरंखौ बोखांनानै एसे फोरानद हमना लानांगौ आरो बेफोर रानदबनाय माइरंखौ
औ
बा उलाराव बा दिंखियाव एसे गुन उन्दै महरै सौनांगौ बे गुन्दै महर सोमनायखौ सौनायखौ
औ
ओ दा सोमनायखौ सौनायखौ ओ दै बा खारै होखानाय दैयाव एसे गारसनना हरनांगौ आरो अनला खारै जानो अम बेदर ए बेफोरजों जायोब्ला जोबोर गोथाव जायो आरो बिदिनो दैयाव गारसोमना हरनायनि उनाव जोबोर एसे गोबौयै गोदौ होनांगौ आरो ग्लब ग्लब गोदौ होननांगौ आरो लाथा जायोब्ला बेखौ मोनबाय होननानै जों मिथिनो मोनो आरो बिदिनो जों अनला खारै खौ नाजोंबो जाजायो बासिखा बिबारजोंबो जाजायो ओ सेवलि बि बिबारफोरजोंबो अनला खारै जाजायो आरो अनला खारिखौ खौ औवा मेवाय एबा औवा गाजाजोंबो खारै महरै जाजायो आरो बेनिफ्राय अनला खारै खौ मिखिजायोब्ला थाइगिर बा बिदिनो गोैखै गोखै फिथाइ सामथाइ फिथाइजों
औ
जाजायो आरो
दानि जे नोंथाङा फोरमायबोबाय बे अनला खारैखौ संनानै बा मोजांह गोग्ग महथिनि थाखाय जोङो मा बाहायो बेवहाय खारै बाहायो नङा होमब्ला बे खारैनि सोमोन्दै ा खारैखौ माबायदि बानायो बे खारैनि जा सोमजिथाया माबायदि नोंथाङा बेनि सायाव एसे फोरमायनांनो हागोन ना
औ खारैया जाबाय जों आंनि जोबोर मोजां रोसि बा दै महरनि खारैया खारैखौ थालिर थालिरनि फस्ला फस्लाजों बानायनाय जायो आरो मा दास जोंबो बानायनाय जायो आरो गिबियावनो जों। थालिर बिफांखौ दाननाय। जायो। आरो बेखौ एसे गुसुं गुसुं। ुङै हास'ना लानाय जायो आरो। बेनिफ्राय बेखौ बे थालिरनि द दना थायोना? बेखौ खौ मोनसे मोनसे बो खानानै। जों सेखाद गादो बा रुवाजों दानाखावना लानानै। बेखौ सेखाजों एसे फिसा फिसायै। बा मोनसे गन हिसाब बायदियै जों जिरनाय जायो आरो। बेनिफ्राय बे खारैखौ जोङो जखांबाय जेला। बेखौ सान्दुङआव एसे गोबावयै फोराननांगोन, साननै सानथाम सानब्रै सानबाहहालागै फोराननांगोन।
औ।
बेखौ फोराननायनि उनाव एसे गोरानै जायोब्लाथाय। बेखौ अ अरजों सावनानै होनांगौ आरो। आरो बे सावना होनायनि उनाव। बे स खारै बे थालिर बिफांनि जिरनाय बे गन बायदि महरनिया। बेयो खामगोन ना। खामनायनि उनाव बे हांगार जागोन। ओ बे हांगार जानाय बेखौ जों एसे मोजाङैनो सानद्रि सानद्रिजों सालिनांगोन आरो सालिनानै बेयाव गुन्दै महर ओंखारगोन ना? बे हांगारा बे हांगारखौनो ज जोङो खा फ्राय महर होयो आरो बे ओ दैजों बा दैजों एसे सोमना लानो सो सो सरगारनाय जागोन आरोब बे रोसिखौनो जोङो खारै महरै खारै महरै जानाय जायो।
औ अ ओ साबायखर थाबाय नोंथां। बे खारैखौ जोङो माबायदि दिहुनो? बा खारैनि सोमजिथाया माबायदि बेखौ नोंथाङा फोरमायना होबाय बेजों लोगोसेनो नोंथाङा अनला खारिखौ माबायदि सङो बेखौबो फोरमायना होबाय ओ दा नों अनला खारिखौ ज जानानै माबायदि मोनो?
अनला खारैखौ जानानै जोबोद गोथाव मोनो आरो नोंथ थाङालाय माबायदि मोनो अनला खारि? खौ जानानै
जोबोद मोजां मोनो। अनला खारैया जोंनिनो ओ बर'नि मोनसे जि आइ टिक मोननायबो। ओ मैगं बेयो। अनला ओंख्रि ओ जोबोर गोथाव बेयो जोंनि बर'नि गासैनिबो गासैनिबो फेभरेट बायदियानो बे
औ अ औ नोंथांजों रायलायना नाय आं जोबोद मोजां मोनबाय। आरो नोंथाङा आंनि फिननायफोर खौ मोजाङैनो होजोब्बाय।
औ
बेनि थाखाय साबायखर थाबाय।
औ आंनिफ्रायबो नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय।
नोंथांखौ आरो इयुनाव लोगो मोनबावगोन होननानै आं आसा
औ औ नोंथां औ औ। साबायखर थाबाय नोंथांनिसिमबि औ साबायखर थाबाय नोंथांनिसिमबो ओ दे गोजोनथों।
बर'फोरनि मोन।